ओ बहरबाय बावहरबाय ओम
नोंथाङा मा खालामदों दालाय
नोंथां आंथ' ओरैनो दोङो सिरायनानै रुमावनो
अ ओंखाम जाबाय नोंथांङा
ओंखाम जाखाङाखै नोंथाङालाय
औ आं जाबाय जाबाय फुंङाव जादों
ओ माथो जाखो नोंथां
आ ओ फुंनि खाजा नालाय नोंथां सोमना ओंखाम दै सोमना जादो आरो आलु बाथोन
औ
नोंथाङालाय माला जागोन खैथाव जागोन
आंना नायनोसै मा जायो माला जानाय जायो
ओम नोंथांनो दिनै मोनसे तासायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांजों सावरायजागोन
ओ मानैसायाव नोंथां
अ ससियेल मिडियानि बागै सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां
औ
नोंथाङा ससियेल मिडियाजो जिउ जारिमिनाव माबोरै मुलाम नादों फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां ओरैनो टाइम पास जायो आरो नोंथां ससियेल मिडियालाय टाइम फास बायनो बाहायनो रोंबालाय मोजां बाहायनो बयाबा बेनोसै मोजाङाव मोजां बयाबाबो बया आरो बेनोसै नोंथां
उम
नोंथां नोंथाङालाय मा बुङो बेनि बागै
ओ ओ बुहुद मुलाम्फा मोनदों आरो ससियेल मिडियादो नोंथां
ओ माबायदि बिदिन्था होनो बिदिन्थि होदो
आर ओरै इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम नोङो
ओ इउटुबाव बहुत रोखोमनि भिडिअ नुनो मोनो आरो नोंथां
ओ मा रोखोमनि भिडिअ नाइयो नोंथां नोंलाय?
जेरै माबाफोर बुजि मोनाबाथाय सार्स खालामनानै बेनि टुट'रियेल नायनो हायो नोंथां इउटुबाव जेरै जेरै दा ओंखाम संनाय सिखायनोबाबो इउटुबाव मोनो सिफुं गिटार दामनाय
ओमफाय उम सिखायनोबो हायो माने
ओ बहुत रोखोमनि भिडिअ मोननो थाङो इउटुबाव
ससियेल मिडियायाव आरो बेनि बागै आरो इन्सटाग्राम
गोबां
गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनो ओ आरो
माहोनो
माहोनो इखो
आरो
नोंथाङा माखो बाहायना मोजांसिन मोनो? ओ फेसबुक इन्सटाग्राम इन्सटाग्रामखौ बारा बाहाय ओ मा मा मा मटिभ दं बाहायनायनि मा मटिभ इन्सटाग्राम बाहायनाय नोंना मटिबा मा?
आ इसटाग्राम बाहायनायाथ' मटिब
मटिब गैया मटिब गैया माने गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनो
औ
आरो माने गोदान गोदान मानसि लोगो मोनो उम गोजान गोजान जेरै दा दा जों आसामाव थायो आसामनिफ्रायनो जों गामियाव थायो आसामाव फिसा गामियाव थायो बेनि फ्राय दिल्ली दिल्ली बम्बाइ आमेरिका इदिनि मानसिफोरनो नुनो मोनो। बिसोरनि हारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। ससियेल मिडियानि दारैनो दाथ' दाथ' आमेरिका लन-लन्डन दिल्ली बुम्बाइ बिदियावथ' थांनो हाया बाजेट बाजेट खम दा गाफोरखौ नुनो थाङिनि इ इनि थाखाय ससियेल मिडायानि जेरै नुनो मोनो आरो रोखोमनि जायगाफोर नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव
ओम
आरो नाथाय ससियेल मिडियाबो ओ गाज्रिनि मोजां बाहायनोबा मोजां गाज्रि बाहायनो गाज्रि बाहायबा गाज्रि
ओम
आं मोजांआव मोजां भिडिअ नायनाय, टट'रियेल नायनाय सिखायनाय माबा मोनसे नायना सिखायनाय बेनि थाखाय मोजां। आरो बया होनबाथाय नांगौनि नाङानि भिडिअ' नायबाय थानाय टाइम टाइम नाया मा नाया एसे नायनाय मेगनफोरा मेगन बया जानायनि नो आरो नोंथां ओ बाहायनो बाहायनायनि सायाव सोनारो आरो जेरै बाहायो ओरैनो फिननाय मोनो, मोजां बाहायबा मोजां फिननाय मोनगोन लेथ्रायै बाहायबा बय गाज्रियै बाहायबा गाज्रि फिन्नाय मोनगोन। बेनिसै आर दा। ओमफाय मा‌ मा मोनसे मा ससे
ससेल मेडिया हो?
मा होनखो नोंथां?
मा ससियेल मिडियानि मा मा मोनसेखो नायना मोजां मोनो फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम?
आङो इउथुब इउथुब इउथुब नायो इउथुब इउथुब। बेनो नों दहाय होननाय बायदिनो बे
नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनायाखै
फोरखौ नायो गोदान गोदान बेरायनाय मानसिफोरनि ब्लक नायो।
अ।
आरो टाइम पासनि थाखायबो बासनि थाखायबो नाहैयो बेनोसै आरो ससियेल मिडियायालाय आंना बाहाय
अ ओ ओ।
नोंथाङा इउटुब नाया?
टुब नायो नोंथां नायो दाथ' ससियेल मिडियानि जोरैबोथ' खामायनाया खामायनायनि आरो ससियेल मिडियायाव।
ओम माने
थायो भिडिअ' खालामो ब्लग खालामो आरो
नोंथाङा मा खालामो, नोंथाङा भिडिअ इउटुबाव इउटुबाव मा खालामो नोंथां नोङो?
इउटुबावथ' आं मिउजिक हेगारो नोंथां दा दायो ससियेल मिडियानि जोरैनो फैसा खामायनायनि जोरिया नागिरबायदों आरो नोंथां आंबो।
अ अ।
इउटुबाव कसुमान भिदिअ होयो मिउजिक प्रदिउस
ओम नोंथाङा मा मिउजिक प्रडिउसार ना? इउ-इउथुबाव इउटुबाव मिउजिक बानाय बानाय होयो। ओ
आरो ब्लगबो ब्लगबो होयो गेजेर गेजेर। दा एनो आरोखि बुहुत मानसियानो फायग'दो आरो खस्थ' खालामनायदो खस्थ' खालामनायदो बिथांमोना ससियेल मिडियानि जोरैबो फैसा खामायनायनि राहा दोङो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङा ससियेल मिडियानि बागै फैसा खामायनायनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बेनोसै ओ ओरैनोथ' गासै बुस्थुखौथ' खहस' मोना। हेलौ। होबाय थानांगो खस्थ' खालामनांगो होबाय थाबासो बारायो साबसक्राइबफोराबो भिउआबो ख' खस्थ' खालामनांगोन जुदि जुदि इउटुबाव फैसा खालामनोबा खस्थ' खालामनांगोन ओरैथ' आरो फसं मोना ना
नोंथाङा माबाफोर होयो इउटुबाव
आंबो होयो सिफुं दामै दामै होयो नोंथां ससियेल मिडियाायाव इउटुबाव सिफुं दामै दामै होयो नोंथां
अ नोंथांआ सिफुं दामोहोनबा
ओरैनो फिसाहाय मोनसेसो सेनेलदं आरो इमानबो गर'जायाखै
बे गिबियाव फार्स्ट टाइमावहाय बिदिनो जाखायो नोंथां फिउसाराव होबाय थाबा खस्थ' खालामबाय फिउसाराव ज फैसा खामायनो हागोन आरो फैसा खामनायनि गारिया जाहैगोन आरो स्ट्रागोल खालामनांगोन आरो फार्स्ट टाइमाव ससिल मिडिया आआव गानो हाइ स्ट्रगल बहुद नांदो बेयाव उटुब इउटुबावथ' आरो बेयाव आरो रुल दङो माहायाव खेबथाम मोनथाम भिदिअ' होनांगौ आरो बोसोराव वान एक हाजार सबस्राइबाथ' जि टाइमावबा जायो खिन्थु एख बोसोराव सारि हाजार फ सारि हाजार टाइम लाब लायनांगो बहुद रुल दङ आरो बेयाव टर्म्स एंड कंडीशनदोङो आरो बेखौ बेखौ माबा खालामनो हानांगोन आरो माने भिदिअहै मोजां मोजां भिदिअ होनानै मोजां मोजां कनटेन्ट होनानै मानसिफोरनिखो गोसो गुदुं गोसो ग गसो नांनाय भिडिअ बानायनानै वास टाइम लाबोनांगोन साबसक्राइब लाबनो हानांगोन आरो आरो माबा खालामनो हानांगोन मा होनो लाइक
ए लांनो हानांगोन ए बिदिनो आरो सिथरागोल खामनांगोन आरो बे इउटुब आरो ससियेल मिडियाआव फैसा खामाय ना नोंथाङाथ' दाथ' खामायथ'नो हायाखै।
उमहु सेम नोंथां आगोल गैया आंनाबो।
दाथ' दाथ' जाथ'नाय नङा।
उमहु।
दिननांगोन खस्थ' खालामनांगोन भिदिअ बानायना होबाय थानांगोन। स्ट्रागोल खालामनांगोन बेनो आरो। गोदान इउटुबारा स्ट्रागोल खामखानाय खालामखानांगोनानो। खालामाबाथ आरो भिउखौलाय माबा मोनो साबखखौलाय माबा मोनो। बिदिनो खालामनांगोन आरो स्ट्रागोल खालामनांबाय थानांगोन। नोंथांनायाव होमबा इउटुब इन्सटाग्राम फेक्सबुक मोनथामबोदों मबेलाव
दङ दङ गासिबो दङ नोंथां' गासैबो दं। गासिखौबो एसे एसे बाहायबाय थायो। बेखौ नायबा बेखौ नायलाय बेखौ नायलाय
ओ थिगानो दं ओमबा नोंथां।
नोंथां नोंथांनाव दं ओमबा गासिबो।
अ आंनावबो दं दङो गासैबो दों दोंनाया गासैबो दोङ। ए बिदिनो इखो बाहायलाय इखो बाहायलाय इखो बाहायलाय दिनाव माने इदिबो नायद्रायादि मेगं बया जाजासे
उम।
बेनो आरो नोंथांजों रायज्लायनानै गोसो गोजोननाय थाबाय उनाव रायलायबावनो
दे दे दे दे दे दे दे दे।